हेलौ हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों।
दोङो दिनैनि ट'पिखौ सावरायगोन ओ मेसें बोथोरनि आबाद आरो दैज्लां बोथोरनि आबाद। नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा? मेसें बोथोरनि आबादाव मा मा मोनो। दैज्लां बोथोरनि आबादाव मा मा मोनो।
ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो, गुबैयै न'आव संनानै जाग्रा मैगंफोरखौ नो रायखांग्रोनाय जाबाय जेरै खुमब्रा, जोगोनार, बहल, जिंखा, थाइबें उदासि, मैथा, सबायबिमा खुन्दुलि, पथल, बानलु थाइबें, हाइजें, हालदै पारमासिया फान्थाव, गोखा केरेला फिथाइ, थारुन थास' बेफोर बेफोर मैगंफोरखौ जों दैज्लां बोथोरनि आबादाव मोननाय जायो आरो मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं आबादाव जादों फुल कबि, बान्दा कफि अलकपि आलु, सामब्राम, साम्ब्राम गुफुर, दुनदिया फान्थाव बिलाथि, बानलु, लाइ हानि सबा, सिबिं, मुसुर दालि केसारि दालि मुगु दालि बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोरनि आबादाव मावनाय जायो।
बे मैगं थाइगंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै न'आव संनानै जानाय गासिबो मुवाखौनो बुंनाय जायो बे मैगंखौ ओ जोङो बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो बे मैगंआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जोंनि सानफ्रामबोनि सानफ्रामबोनि थांनानै थानायाव जों बे बे मैंफोरखौ संनानै ज हिसाबै बाहायनाय जायो। ओ बे मैगंफोरा बे मैगंफोरखौ जोङो गाहायै ओ मैथाफोर मैथाखौ नाजों जानाय जायो सबायखौ साम'जों जानाय जायो बेफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथांनि दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोराव जायखिजाया नों मोजां मोननाय मैगंखौ बुंनो हागोन ना
आङो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेब्ला जिहेथु जोंहा दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोर जेरै खुमब्रा जोगोनार मैथा बायदि बायदि दा जोङो दैज्लां बोथोराव फोथोराव माइ गायो हिसाबै आबाद मावो हिसाबै सिगोल बेफोर मैगंखौ संनानै जानायावनो बाहायखायो जेब्ला जोङो आबाद फोथाराव माइ गायहैगोन अब्ला बै सुबुंफोरनि थाखाय जोङो न'खराव जाय ओंखाम ओंख्रि सङो आइजो बै आइजोआ बारियावनो खानानै मैथाखौ जोङो संनानै नाफोरजों जानाय जायो जेब्ला दुब्लिनिफ्राय आबाद फोथारनिफ्राय हालो हगारनानै जेब्ला फैगोन अब्ला बिथांमोननो खुरनानै होगोन बेजों लोगोसे खुमब्राखौबो जोङो संनानै जानाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो खुमब्राखौ संनानै जानाय जायो जेरै बेदरफोरजों नाजों आरो जोङो माब्लाबा माब्लाबा सयाबिन जोंबो जोङो संनानै जानाय जायो बेजों लोगोसे जोङो ओरैनो लाफ्राबो संनानै जानाय जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो दालि ओंख्रियावबो जो हो बुथन्नानै जोङो जानाय नुनो मोनो दा दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला बोथोरजों लोगोसे जोङो मैगं आबादखौ मावनाय जायो जोङो मेसें बोथोर बोथोरनि आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय आरो दैज्लां बोथोरनि आबादखौ मेसेङाव मावनाय थ जोङो माब्लाबा माब्लाबा नुयो दा बोथोर लायै बोथोर समजों लोगोसे मैगंनि आङो मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ जोङो नोंथांनि सिगांङाव फोरमायखाबाय जेब्ला ओ बेफोरो जोंङो फोरबोफोरजों सोमोन्दो थानाय बा आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बाहागो आरो बेजों लोगोसे जोंङो जानायनि फारसे जोंङो बाथ्रा सावरायबावगोन जेब्ला नोंथांनि फेभ्रेट ओंख्रिया मा बेेखौ जोंनि
आंनि साबसिन ओंख्रिया जाहैदों दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव आंङो मैथाखौ बांसिन गोथाव मोनो मानो होनोब्ला बे मैथाया मैथानि टेस्टा गोखै बे गोखै ओंख्रिखौ आं बिराद जोबोद मोजां मोनो बे मैथाखौ आंङो ना अमा दाउ बेफोरजों संनानै जाहनो बिराद मोजां मोनो आरो मेसें बोथोरनि ओंख्रि ओंख्रि होनोब्ला आलु ओमफ्राय लाइ बेफोरखौ आं जानो जबोर गोथाव मोनो। ओ आबाद होननानै बुंङोब्ला आबाद आबादावथ' मैगं थाइगंफोर गासिखौबो मावो नाथाय आबाद मावालासिनो माखासे जों मैगं थाइगंबो मोनो हाग्रायाव खनसायनो हाग्रायाव खनसायग्रा मैगं जेरै दौस्रेम ला लाफासायख' सोग्लावरि नाखि बेफोर बेफोर मैगंफोरखौ जोंङो आबाद मावालासिनोबो जों हाग्रायाव खनसायनानै मोननाय जायो बेफोर बेफोर मैगंफोरा जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय दोरोंङारि मुलि हिसाबैबो बाहायनो हायो। जेरै दोरोंङारि मुलि हिसाबै दोरोंङारि सुबुं मुलि हिसाबै मानिमुनि खानसिंखुसा मानिमुनि गिदिर फिसा बेफोर बेफोरखौ जों आबाद मावालासिनो हाग्रायाव ओरैनो मोनो। जेरै सिब्रुबो बुरि थखन थाराय बेफोरखौ जों हाग्रायाव आबाद मावालासिनो ओरैनो मोनो। बेफोर बेफोरखौ जोंङो। संनानै जायोब्ला जोंनि देहाया जोबोद मोजां जायो। आबादा जादों बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो। जेरै दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बेफोरखौथ' जोंङो रायज्लायखाबाय दा दानिया जोंङो मोनसे थपि थपि टपिकआवाब हाबबावनि बेयो बेयो जाबाय ओंख्रि ओंख्रिनि नामावनो जेरै ओंख्रि ओंख्रिखौ जोंङो गोबां रोखोमनि संनानै जायो। एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवखांनाय सिथोब सिथोब एवनाय जब जब बिदै एबा एसे दोननानै ना बेदरजों संनाय लाव लाव बिदै संनाय सुफ्रामनाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो गिबियै नाफोरखौ फ्राम फ्राम एवफ्रामनानै जानाय जायो। आरो बे नाखौनो जोङो बिदै होनानै सिथोब सिथोब बै एवनाय जायो। नोंथाङा बे संनायनि संनायनि माबाफोर ओ बुंनो सानो नामा?
नंगौ। ओ ओंख्रि संनायनि बेलायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आदबै जोङो संनानै जानाय जायो। दा बेफोरनि गेजेराव आंनि मोजांसिन मोनसिननाय ओंख्रिफोरानो जाबाय सिदोब सिदोब बा जोङो खिस बिदै लगायनानै जायोब्ला जों मोजांसिन मोनो आरो गोरानै। जोङो फ्राम फ्राम एवनानै जायोब्ला। मानि गोरा गोथा बा एसे नांथा नांथा बायदि जोङो मोनो। जिहेथु जोंहा बिदैजों लागायनानै जायोब्ला ओंखामजों लेमोननानै जोङो जानायावबो मोजांसिन जायो। दा आं ओ सिदोब सिदोब बा बिदै गोनां ओंख्रिखौनो साबसिन मोनो। बिफोरनि गेजेराव खुमब्राजों दाउ, सबायजों साम' बेफोर जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय। ओ संनाय बेलायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जो गुबुन गुबुन रोख खोमनि संनानै जानाय जायो आरो खायफाखौ ओ जोङो गोदान आदब बयबो जों संनानै जानाय जायो। ओ बोथोरजों लोगोसे ओ मैगं-थाइगं जानाय फोराबो गुबुन गुबुन जायो। बोथोरखौ नायनानै जोङो बबे बोथोराव मैगं-थाइगंफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो जों बेखौनो ओ न'आव थायोब्ला जों बेखौनो खानानै संनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंङो मिथिंगायाव जिफोर मैगं-थाइगंफोर मोनो बेखौबो जोङो खानानै संनाय जायो। जानायनि बेलायाव जोङो बयबो। ओ मैगं-थाइगंखौनो जोङो जायो। बेफोर जानायनि गेजेरजोंनो जोंओ ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो थांनानै थायो। जानाय गैयाब्लाथ' जोङो सानफ्रोमबो जिउआव थांनानै थानांगौबो गोब्राब जानायजों लोगोसे जोंनो दैनिबो गोनां जायो आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानो थाखाय जोङो जाग्रा आदार मैगं-थाइगं ओंखाम जोङो बेफोरखौ नांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव बाहायनाय जायो। दा जोङो समाबो सफैबाय ओ जानायनि बेलायाव नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आसा खालामो उननि समाव नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोन्थों।
गोजोन्थों।